हेल'
औ औ
हेल'औ खोनाहैदोंना बिथां? ओ आच्चा माथो खालायदों?
औ नै जा जाखांनानै एसे लामायाव एसे ओरैनो थाबायबाय दंमोन आङो खारेनबो गैया नालाय गरमथार
आत्चा औ औ दा ओमफाय बिथाङा दसे सम फ्रि नामा?
अ फ्रिया नै दाथ' फ्रियानोमोन नै ओम।
आत्सा ओ आं माने मोनसे खोथा-सो एसे सावरायनो सानदो आरोना? बिथाङा फैयोबालाय आं माने आंनि खोथाखौ नोंजोंहाय माने ओम ओ सल'बाथाफोरबायदि मोजां गा थ्रेननि माने खोथाखौहाय सा-सावरायनो सानदो आरो।
औ जागोन जागोन हायो सावरायलायना
आतसा।
नोंथांमोननि मोनथिनाय बायदि फोरमायनो हागोन।
औ माने आं दा आंनि होननायानो माने इदि आरो मोनसे सल'बाथायानो जाहै उए ओ मोनसे मोनसे जायगा जायगा जायगा ओमफाय खमाव आगारोना बेयावहाय ओ ग थ' गथ' हौवासा आरो हिनजावसा सानै दंमोन।
औ।
ओमफायहाय बेवहाय इसे माने सानैजोंहाय ओ मोनसे फिलावहाय गेलेदोंमोन बा सानै ओरैनो दंमोन आरो ओरो उम फिलाव ओ माने जमा जमा थायो नालाय गथ'फोरा बेवाय सानैजों लोग मोनलायनानै माने लोगो मोनलायनानै रायलायदों आरो दसे रायलायबाय रायलायबाय ओमफाय दाना सानैजोङै सोंलायबाय आरो ओमबाय ओ नोंस नोंनाव मा दं होननानै सों ओ हौवासा गथ'वा आरो ओमबाय हौवासा गथ'आ नोंनाव मा दं होननानै सोंदों ओ हिनजावसा गथ'नाव ओमबाय बे आं उनावहाय सकलेट दङ सुकलेटाबो माने हिनजाव साना एसे बुरजायै दङ आरो मिथिबाय? ओमबाय बाय दा बेखौ हौवासा सोंनानै हौ-हौवासाया मिथिबाय नालाय दा ओमफाय हि हिनजावसायाहाय सोंफिनबाय आरो ए उनाव हौवासानाव नोंनाव मा दं होननानै नोंनावबो मा दं होननानै? ओमबाय ओइ हौवासा गथ'वा होनबाय आरो आंनाव नै ओइ मार्बल मार्बल दं आरो बिनाव। हौवासानाव। ओमबाय बेयो होनबाय आंनाव मारबल दङ होननानै। ओमफाय दाना हौवासायाहाय बे सकलेटखौ एसे ए लुगैबाय माने।
औ।
लुगैनानै दाना ओइ हो हिनजावसा गथ'नि सि-सिगाङावहाय माने बुंबाय आरो आंनावहाय मार्बल दङ नोंनाव सक्लेट दं सानैजों सोलायजों सोलायलायनिसै नोमा होननानै। खोनादोंना?
नामा?
आवाजआ एसे मोजां फैयाखै नोंथांना।
औ खोनादों ना?
खोनादों औ। आं माने बेखौनो होननो सानो आरो ओ ओ माने हौवासा गथ'नाव मारबल दं नालाय हिनजावसा गथ'नावहाय सक्लेट दं नालाय दा सानैजों सोलायलायसिगोन दाना सानैजों सोलायलाय सोलायलायनि सिगां माने हौवासा गथ'आ ए मारबल मोजांखौ एसे साइद खालायबाय आरो मोननैसो मोनथामसो साइद खालामनानै दोनबाय माने दोनखुमाबाय। ओमफाय हिनजावसाया इदि खालायासै। माने सिदा सादायैनो सोलायलायगोन आरो बे हिनजावसाया। थार माने गावनि जि एसेबां दङ गावनियावहाय बेखौहाय जों सोलायोब गथ' हौवासाजों सोलायजोबबाय माने बियो गावनाव बेसेबां दं हरबाय ओमफाय बे हौवासाय गावनाव जेसिबां दङ बेनिफाय मोजां मोजांखौ बासियनानै गावनाव लाखिबाय ओमफाय गाज्रि गाज्रिखौसो हरबाय। बे ह हिनजावसानो। ओमफाय बिदिनो सोलायलायबाय सानैबो। ओमफाय सोलायलायखांनानै माने इयो जेब्ला सोलायलायखांनानै न'आव थाङो ओ न'आव थाङो आरो। सानैबो माने हौवासेहाय माने ओ ओंखाम जाखांनानै उनदुनोसैयावयो बे खोथाखौ सानफ्लांबाय।
औ।
दा बे खोथाखौ सानफ्लांबाय आं खालायनाय बायदि बे आं जि मारबलखौ मोननैसो लाखोमादों बा दोनखोमादोंमोन। बेबायदि बे ओ हिनजावसा गथ'आबो खालायदों नामा बे मोजां मोजां सक्लेटखौ हरालासिनो गावनो बे आग्लायनायखौसो हरदों नामा होननानै गावहा एसे दाउट लाबाय दङ माने दाउट लाबाय आरो माने सा औ औ।
औ।
सानै सानैनो हराव हरदसे उन्दुनो हायासै इयो। ओमफाय बै सिख्लायाहाय गावनाव जि दं हरजोबखादों बेहा साननाय गैया बेहा बे सोलायदों नालाय गोजोनै सोलायबाय माने बेनाव जेबो साननाय गैला आराम न'आव थांदोंबाबबो जेबो टेनसन गैयामोन। टेनसन गैलिया साननाय गैलिया दा हौवासा हौवासा नाव सो दा टेनस'न माने हराव हरसे इयो टेनसन लाबाय माने सानफ्लांबाय थाबाय बे खोथाखौ बे आं थ'गायनाय बायदि थ'गायदों नामा होननानै ना ओ औ दावलार दा आं बे ओ सल'बाथानि गेजेरजों बेखौनो बुंनो सानदों जे जाय मानसिया एसे भुल मावो बा गोरोन्थि ओ भुल मावो मावो बा थ'गायो बेफोर सानसे बा समावबो इसोर सानफिनो माने बिसोरनाव दाउट थाबाय थायो गोसोआ सान्थि थाया। बा सानफ्लांबाय थायो। ओ गिनाय फैयो बायदिसिना सानफांबाय थागोन डाउट लाबाय थागोन जाय मानसिया सै थो यै थगायालासेनो खामानिफोरखौ मावदों बा खोथाफोर होनदों बेफोर माने जेबो दाउट लया माने एसोर जेरै दं टेनसन गैयालासिनो थाबाय थागोन नंगौ नालाय नोंगौबायदि थागोन। जायफोरा भुल मावदों बिसोरनाव माने गोसोआव सान्थि थाया आरो। दा बिथांनिसिम आं बेखौनो होननानै दा बिथाङा बोरै मोनदों दा बुजिगोन ना बुजियाखै
औ आं बुजिदों बुजिनाया दा नोंथां बुंनाय बायदियै ना सैथो सैथो ओमफ्राय दा नंखाय दा बे। खोथायाव एसे जादों माने दा नोंथांनि जे खाहानि खिन्थादों बेयाव होनबाय जे। बे सेंग्रा सायाथ' एसे भुल मावबाय नालाय जेनेबा एसे। एसे मा होनोमोनलाय नंखाय खामानि मावबाय औ ओं लाखुमाबाय। बेयाव बेहा माने गिनाया फैबाय थागोन माने। मोननो जानांगौ माने एसे सथैयै सोलिनाय आरो नंखायै सोलिनायानो। ना बेनिखौ आं फोरमायनो सानदों नोंथांनि सिगां आवगाय । हा। दा नोंथांथ' खोनाखानाय जानांगौ दालाय मोनसे जायगायावफ्राय ना सासे। मोनसे गामि फिसा ना मोनसे। फिसा जंगल खाथि आरो ना बेवहाय गोबां मानसिफ्रानो। माने मा होनोमोनलाय दंफां दाननानै गावसिनि माने। मा होनोमोनलाय जिउ सोलिनानै थानाय मानसिफोर दंमोन माने बेयावनो सासे। मानो होनोमोनलाय दानग्रा दंमोन आरो। बे बिराद मानसिया मोजांमोन आरो बयबो बेखौहाय मोजाङै मोजां मोनोमोन मानो होनब सैथोमोन नालाय। बेनाव माने सानसेखालि बेयो दैमा सेरावहाय माने दं। दंफांखौ दाननो थांनायावहाय दंफां दानबाय थानायनायावहाय बिना माने रुवाया। फथल'नो माने गनानै दैमायाव गोलैलांबाय माने। माबा मानसिया गोबां दुखु मोनबाय माने गाबबाय थाबाय मानो होनबा बेना रुवाया मोनोन। मानसेल'मोन बेजों सोलिनानै जायोमोन दै मासियाव थान गाबहैबाय। ओमफ्राय बै दाना। दसे थानानै दसे सम थानानै बे दैमानिफ्राय माने मा होनोमोनलाय मोन मोनसे बे दैमा बा मा होनोमोनलाय जंगलनिनो माने मोजां आ। मा आरोना बेयो जोङो बेखौ आरफब होननानै बुंनोसै नामा। बे ओंखारबाय माने ओंखारनानै बुंबाय नोंथाङा मानो गाबदों होननानै सोंबाय। ओमफ्राय बे। दंफां दानग्राया बुंहरबाय आंना रुवाया दैयाव गोलैलांबाय मोनसेल'मोन आं दा मा खालाम बावनो। नो गोबां दुखु होनबाय फोरमायबाय ओमफ्राय। दानाबा बे आतमायाहाय दै सिङाव हाबफिननानै मोनसे सनानि रुवा बरानबाय ओ बुंबाय बे रुवाया नोंनिमोन नामा बेखौ आं। दै सिङाव गोलैनाय मोनदों होनना बुंबाय ओहो। बे सासेया बुंबाय आरो दा दंफां दानग्राया ओहो बेथ । बे आरो हाबिनलाय आरो हाबनानै ओंखारनानै दाबा नेक्स्टआवहाय। सिलभारनि ना सिलभारनि रुवा बनलायबाय। होमबा बेमोन नामा बेबो दै सिङावनो दंमोन। होनना बुंबाय ओहो बु होनलायबाय बेहा गावनि माने सैथोयै बुंबाय थ। थाबाय आरो जेनेबा गावनियाव बियो जाय नंगौ नङा बेखौनो ओमफ्राय दानाबा लास्ट। थ बे गावनि जिे मेन। आसलि अरिजिनेल रुवा बेखौ बरनना बुंबाय बे नोंनि रु। रुुमामोन नामा होनना बुंबाय। अ बेथ' ओमफ्राय बे नुबा बेथ' गावनि रुवा नालाय रुवा। औ होननानै बुंबाय आरो जेनेबा होनबा एयारपप। बायफिनबाय आरो हाब। नोंथ' जोबोर मोजां मानसि आं नोंनो नोंनो बेलेग रुवाखौ जा। सिदों मोन जेनेबा नोंनि होननानै नों नङा होनबाय सैथो सोलिबाय। आं जोबोद मोजां मोनबाय नों बायदि जाजोबनांगौ मानसिफोरा होननानै फोरमायनानै। दै सिङाव हाबहैबाय माने बे दै सिङाव हाबहैफिनबाय आरो दै सिङाव हाबहैनानै दानाबा बे मोनथाम रुवाखौ बरनबाय बे जायगानि अरिजिनेल ओमफ्राय सनानि ओमफ्राय सिलभारनि मोनथामखौ बरननानै बेनो गथायबाय आरोना बे फांदां दानो नै लादो बे नोंनि सैथोयै सोलिनायनि सैथोयै बुंनायनि मोनसे बान्था होननानै बुंबाय। औ एखौ होबाय ओमफ्राय दा होनायखाय बेयो लानानै गामियावहाय हान्थिलांफिनबाय माने। बे माबायाहाय दंफां दानद्राया मिनि खुसियै ओमफ्राय मा होनो गामिनि मानसिफोरनो फोरमायहैबाय ओमफ्रायो गामिनि मानसिफ्रा नुनानै जोबोद गोजोननाय मोननाय ओमफ्राय बेनि बादि ओमफ्राय जेनेबा इसोर गामि मानसिफ्राबो लब जायासै आरो सोलोंबाय हाब बेयो सैथोयै सोलिदों गोबां मोजां बान्था मोनदों होननानै बेबाय दिनो माने आगान सुरनो हमबाय माने सैथो सोलिनो थाखाय दा आं नोंथांनो बे काहानिखौ खोनन्थादों बे खोनन्थानायनि माने मेन जे ओंथि खारदों बेखौ आं खोनथानो सानदों आरो ना नोंथांनो।
अ
दा बे मेन ओंथियानो जाहैबाय जोङो माने सैथो सोलिबा जोङो ना सैथोयै सोलिबा बा रायज्लायबा बयजोंबो जोङो थायोब्ला जों बान्थाखौ मोनखायो लासैयोब्लाबो आरो बान्थाया मोजाङानो जाखायो मालाबाबो गाज्रि जाया होननाय जादों आरो औ आंनि बुंनांगौआथ' बेनोमोन।
अ दा नोंथांनि उनाव बेखौबो एसे मोजाङैनो बुजिबाय आंबो। दा आंहाबो सम जाबाय दा उनफ्राव रायलायनो सै खोमा दा एसे
अ औ जागोन दे गोजोननाय थाबाय।
औ औ दे होमबालाय।